हेलौ नोंथां हेलौ
हेल
दोंना
खोनादोंना
अ खोनादों।
नोंनिखौ खाना फैयाखै माने थाबथादों नोंना हेल'
अ खोनाबाय दा क्लियार?
नेटवर्क गैया खोमा ओ खोनादों खोनादों खोनाबाय।
औ औ खोनाबाय।
हेल' नोंथांनाबो नेटआ एसे प्रब्लेम दे
अ अ खोनादों आं नोंथांनिखौ।
अ दा जोङो बर'फ्रा गोदोनिफ्राय लानानै दासिम सिम दासिमाव आरोना गायनाय फुनायाव मा मा सो सोलायनाय फैखो बेनि बागै सावरायनो हागोन ना? अ जेनेबा दे नों बुंनाय जाय‌ गोदोनिफ्राय दासिमाव नोंथाङा नुनायाव नोंथांनि नोजोराव मा मा सोलायनाय नुखो नों बरफोरनि गायनाय फुनायाव हालौनायनिफ्राय लानानै गायनाय फुनाय हानायनिफ्राय लानानै नङा होमबा?
औ औ दा ओ गिबियावनो गायनाय फुनाय बुङोबा जों सिगाङाव ओ गायनो थाखाय जों ओ हालौवनो गोनां जायो दा सोलायनाय होनना बुङोब्ला सिगां समाव जों नांगोलजोंनो हालौवोमोन नाथाय आथिखालाव जों ट्रेक्टरजों हालौनानै खोथिया फोनायखौबो नुनो मोनसै दा ओ बेल' नङा गायनायनि बेलायावबो जों नांगोलनियाव अनगायैबो ओ ट्रेक्टरजोंनो हालौजोबनायखौ नुनो मोनो।
उम
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
हेल' अ अ दा बुंनो थाङोबा गोबाङैनो सोलायदों सिगां समाव जेनाखि जोंनि गेजेराव बेफोरबायादि बिरोंदामिनारि जेनाखि ट्रेक्टरजों हालौवनाय बेफोर गैयामोन नाथाय आथिखालाव बेफोरो समजों लोगोसे गोबां सोलायबोबाय दा ओ गोबां सोलायनायखौनो बुंजासिगोन मानोना बै समाव जों जोंनि बर' न'खर न'खर मोसौखौनो नुयोमोन हालौनो थाखाय नाथाय आथिखालाव बेफोरो सोलायनानै ओ ट्रेक्टरनि ओ फारसे बयबो गोसो होग्रा जाबाय मानोना ट्रेक्टरजोंनो हालौहोजोबो।
उम
औ नोंथाङाबो एसे बुंनायसाय बे सोलायनायनि फारसे
नोंथाङाथ' बे मोसौनि सोलाय ट्रेक्टर फैबाय बेखौ नोंथाङा बुंखाबाय नङा होमबा? बे मोनसे जोंनि बे मोनसे जोंनि मोनसे एसे गाहाय सोलायनाय नङा होमबा
औ औ
दा जोंनियाव मोनसे सोलायनाय होनोब्ला गोदो मा जायोमोन जेनेबा हमनानै ला जोंनि नखरा माइ गायोब्ला माने जोंनि न'खर खाथिनि न'खरसे न'खरनै ज' जानानै जोंनि माइखौ गाय ग्रोनाय बेनिफ्राय जेब्ला जोंनि माइया गायखाङो अब्ला बैसोरनि माइखौ गायनाय बेबायदि फाला बदल गायलायनाय मोनसे माबाया खान्थिया दङमोन आरोना
औ औ
खालाव मा जाखो बयबो गावबागावनिखौ नोजोर होनानै मा जाबाय हाजिरा लानानै माइ गायनाय सोलिबाय आरो ना
औ औ
ओमफाय गोदो मोनसे दंबावोमोन मा होनो बेखौ खासिया गायनाय दा दानि जुगाव मा खासिया गायनायखौ जोबोर खम नुनो मोनबाय आरो ना खासिया गायोब्ला मा जायो टाइम नांगौ जायोना आरो खासियाखौ खासिया गायनो थाखाय दहला हा नांगौ जायो
औ
नोंथाङा खासियानि सोमोन्दै मिथिगौ नामा?
खायसिया बुंनो हागोन नोंथां खोनादों ना?
ओ नेथ आ क्लियार नङा नोंथांना
खोनादोंना अ नोंथां बुंनाय बादि सिगां समावथ' खासि खासियाखौ गोबाङैनो गायोमोन नाथाय औ नोंगौ आथिखालाव जोबोद खम जाबोनाय नुनो मोनसै जों खासिया गायनायखौ
खोनादों ना नोंथां?
खोनादों
औ औ औ दा खासिया गायनायखौ खमायनायखौ नों नुनो मोनसै आरो
खासियाखौ ओरैनो गाहायै मानो गायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
बाहाय आं बेखौथ' मिथि थिया नोंथां
अ औ औ औ हागोन खासियाखौ माने दहला दहला हायाव गायनो थाखाय बेखौ खासिया गायग्रोनाय जायो आरोना खोथियानिफ्राय मानो होननानै बुङोबा? खासिया माइया गोरा राफोदसिन जायो। दहला दहला हायावहाय मा जायो दैया बांसिन थायो नालाय दै बोहैनाय दैया बांसिन जायो नालाय जाहाथे माइफोरा दैजों गेलेमा बिनि थाखाय बेखौ गोरा खालामनानै लानानै बेखौ दहलायाव गायनाय जायो आरोना।
औ
दा जोङो गोदोनिफ्राय नुबोनाय बायदिब्ला माइ हानायावबो आथिखालाव बर'फोरना गोबां सोलायदों दै ना?
औ औ सोलायदों सोलायदों।
उम आजिखालि मारा होनायफ्राबो जों ट्रेक्टरजोंनो मारा होनायखौ नुनो मोनदों।
औ औ
नोंथांमोननि गामिजोंबोथ' फैबाय जानांगौ बे ट्रेक्टरजों मारा होनाय सिस्टेमा।
औ औ दा ट्रेक्टरजों मारा होनायाथ' गोबाङैनो जोंनि जायगायाव बयबो ट्रेक्टरजोंनो होजोबनायखौ नुनो मोनो। नाथाय बेजों लोगोसे ओ नोंथाङा खोनादों जानो हागौ ट्रेक्टरजोंबो माइ हानाय।
अ खोनादों नाथाय खिन्थु आं बेखौ नुफेराखै आरोना।
खांबाय आरो हाफै खांबाय बिदिनो बजाखौ खाया नाथाय बियो हानानै फारि फारि गालाङो आरो आरो ओमफ्राय बे जेनाखि न'खर खरनि बिगोमाना? बियो खन्थुम खुन्थुम बजा बजा दोननांगौ। ट्रेक्टरा हानानै गालांङो। औ दा बै समाव जोंनि ओ बर' सुबुंफोरा गोबां बिदिनो खस्थ' ओ सानसेमानि आखाइजों हानानै दुब्लि बारियाव सान्दुं गोसायाव हायोमोन ना आथिखालाव ओ समजों लोगोसे गोबां सोलायबोबाय दा गोबां ओ रेहायबो मोनदों बिदि ओ ट्रेक्टरनि गेजेरजों दा नोंथाङा बेफोरबादि ओ रेहाय मोननायखौ गाज्रि बा मोजां माबा मोनसे बुंनो सानो नामा?
मोजांजों मोजां नोजोरजों नायोबा बियो मोजां मानो होनोबा जोंनि समखौ बियो गुसुं खालामनानै होदों नङा होमबा आजिखालि बयबो गावब गाव खामानियाव बिजि थायो दा फोरमाय गोदोनि समाव आं मेचेन गैयै समाव नों बिगासे हाखौ बिगासे आ हानि माइखौ हानोनो जोंङो सानसे साननै नांगौमोन
औ नंगौ नंगौ
मेचिन फैनानै मा जाखो बे बिगसे बिगानि हायाथ' दुइ मिनिट थिन मिनिटनि गेजेरजोंनो हाखांजोबगोन जानो हागौ मेसिनजों ना
औ औ
सानदो सानसे साननैनि खामानिखौ जुदि मेसिना से नै मिनिटजों मावफुंनो हायो मानसिया बेसेबां सम सेब जाखो नंङा होमबा
औ औ
सानसे साननै सेभ जानायाव बेहा गुबुन आरो सो जिउ खुंनायनि थाखाय गुबुन खामानि आरो मावबावनो हायो आरोना गुबुन नोजोरजों नायोबा मोजांङानो ओमफाय आरो गुबुन नाय नोजोरजों नायोबा बे गा जाहैबाय माने सुबुंखौ अलसियाबो खालामदों
नंगौ नंगौ
हायोब्लाबो मावनो हाया होननानै मिसिन होथाबनाय बेबायदि बिगासे बिगा बिगासे हायाव नोंङो थिन मन सारि मन मोनोबा बिगासे हाखौ हा ओ मिसिनजों हाहोयोब्ला महनसे माइनि दामा ओरैनो थांङो जुदि नोंङो नोंनो बेखौ हानानै लायोमोनब्ला नोंहा बिगासेयाव जुदि महनथाम बा महनब्रै मोनोब्ला नोंहा नोंनि नआव थाजोबगौमोन बे महन थाम महनब्रैबो नंङा होनबा
औ औ
खौ मेसिनजों मावहोबाय दा नोंङो बिगाथाम मोननायाव मा महनथाम मोन नायाव दा नोंहा महनसेया नों मेसिन भारानि थाखाय हरनांङोब्ला नोंहा महनसेया लस जाबाय नंङा होमबा
औ औ औ
उम ओरैनो नोंथांमोनहाबोथ माइ गायै जानांगौ
गायो गायो
उम
ओरैनोथ बुंनांसिगोन
उम
ओ जो जोंनि बे जायगायावबो सोलायनायखौनो बुंनांसिगोन मानोना ओ जोंनि बे जायगायावबो मोसौजों नांगोल फाथिनानै हालनायखौ नुनो मोनला गासैखौबो बां खौनो आरो ट्रेक्टरजों ओ फोमोननानै माइ गायनायखौ नुनो मोनो खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै गाय गायनायसिम गासैयावबो ट्रेक्टरखौल' बाहायनाय नु मोना आरो
ओम
बेफोर ट्रेक्टरफोरा साग्लोबजोबदोंबाबो नाथाय न'खरफा न'खरनाय जेनाखि जोंनि गामिनि सुबुंफोर बिसोरो नांगोलजों हालेवनानैबो ओ सुथिया फोनाय माइ गायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो
उम
ओ ओमफ्राय नोंथाङा जेनाखि ओ माइ गायनायनि ओ मा होनो बेखौ जोबथा सानखालि फालिनाय नांगोल जांख्रा ओ बिनि बागै एसे फोरमायनोहागोन नामा ओ गोदो समावखौ नांगाल जांख्रा होनोबा जोङो न'खरसे बुहुमनि जेनाखि नांगाल जांख्रा बेहाय माने दामि ओ बयबो सुबुंफ्रानो गोसोबायदियै फैनानै हेफाजाब होफैनानै बे हाल जांख्रायाव रंजाफैयोमोन दा आथिखालाव नोंथाङा माबा सोलायनाय नुदों नामा? नांगोल जांख्रानि बिथिं
औ नंगौ गोदोनि समाव जोंनि नांगाल जांख्रा समाव गामिनि गोबां मानसिफोरखौनो गोसोबायदि फैनानै नांगाल जांख्रा जाफैनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव मा जाबाय बिगोमाया न'खर न'खरनि सुबुंफोर खौ लेंनानै लांनानै नांगोल जांख्रा गायहैनाय बे हुदाखौ जों नुनो मोन्दों आरोना
औ औ
औ दा होमबा नोंथां टाइमा फैयै फैयै जोब्बायानो
औ
औ
बिद बिदिब्ला होमबा जों लाखिलायनोसै औ औ औ दे दे‌
आग्ला साला गावहरनायखाय जा रायलायो